अ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनि सिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय नाय जासिबाय नोंथां।
अ दायो नोंथांङा फ्रिना? आटसा
औ औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
दे अब्ला आं जागायदिनि नंबा नोंथां? औ औ। ओ ओरैनोथ' जोङो मिथिंगायारि सम्पद होनना बुङोब्ला जोङो मिथिंगानिफ्रायनो जिफोर ओ बेसेन गोसा मुवा बा दंफां लाइफां फिथाइ सामथाइ नङा होमबा बैफोरखौ मोननाय जायो। जों बेखौनो मिथिंगायारि सम्पद मोननाय होनना बुंनाय जायो होमबा दा ओरैनो जों जेनेबा मिथिंगानिफ्राय जायफोर बेसाद बा मुवाफोरखौ मोनो नङा होमबा बैफोर बेसाद मुवाफोरा बा बे बेसाद मुवाफोरनि गेजेरजों जोङो रांखान्दरिफोरबो आरजिनो हायो होमबा दा जों बेफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों थांनानै थानोबो हायो बैफोरबायदि मोजां मिथिंगायारि सम्फद होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा दा जेरैबायदि जोङो फिथाइ सामथाइनि खोथाखौ बुंनो हायो। बेनिफ्राय ओरै जा दैनि सम्पद। होनबा आरो बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि समफोर दङ, जों जेरै बिफां लाइफांनिफ्राय मोननो हायो बिफां लाइफां जोंहा दाम गोसा गोसानि बिफां लाइफांफोरखौ जोङो फानोब्ला गोबां रांखान्थि आरजिनो हायो नङा होमबा? आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दैमा दैसायावहाय जेरैबायदि, जोङो ना एम्फौ एनला मोननाय जायो बैफोरखौबो जों फाननायनि गेजेरजों जोङो रांखावरिबो आरजिनो हायो बा जों जानानै थांनानै थानो हायो। नङा होनबा? त आरोबाव बेजों लोगोसेनो जोङो मिथिंगायारि सम्पद महरै जोङो बे दैनिफ्रायनो जोङो जेरैबायदि जों दा मोब्लिब बाहायबाय दङ नङा होमबा? बै मोब्लिब गोहोखौबोथ' जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जादों नङा होमबा? दैनि गेजेरजों। औ दा थिग बेफोरबायदिनो जोङो आरोबाव ओ मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुंबावोब्ला, जोङो दिनै ओ साननि बिदुं जों मोनबाय दङ नङा होमबा? बबोथ' मिथिंगायारिनो मोनसे सम पट नङा होमबा साननि सोरांजों जोङो जेरैबायदि ओ बाहायनाय बा जोंनि गेजेराव बाहायथाव जिराद महरै जोङो, ओ मा होनो मोब्लिब गोहोबो जों दिहुननो हायो। जेरै सलार सिस्टेम जोङो मोननो हायो नङा होमबा?
नोंगौ।
दा बेफोरबायदिनि गेजेरजोंबो आरोबाव जोङो, बबेबा समफोरावहाय जोंनि जाग्रा मुवा जेरै जोङो माइ अर दै बेफोरखौबो जों लामनानै फोरानना दोननो हायो नङा होमबा? थिग बेफोरबायदिनो आरोबाव गोबांथार रोखोमनि जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो मोन मोननाय बा मि मिथिंगानि सोरजि जायफोरा जोंनि सुबुं माहारि बा जिब जुनारनिफोरनि थाखाय, ओ थांना थानायाव गोबांथार मदद होयो बा हेफाजाब होयो, जों बैफोरबायदिखौनो जोङो मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा?
औ।
त' आं गिबि गिबियावहाय दायो आं जेरैबायदि नोंथांनो एसे एनै फोरमायथिलाय नङा होमबा दा आं नोंथांनिफ्राय बे मिथिंगायारि सम्पद बेनि बागैहाय मिथिजानो लुुबैदों आरो दा नोंथाङा आंनो मिथिंगायारि सम्पदनि बागै ससेबाबो फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां ओ बेनि बागैथ' नोंथाङानो आंनो मोजाङै फोरमायथिनानै होलांखाबाय जेरै जोङो मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्ला, जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय जायफोर सम्पद जेरै हा दै बार अर। आरो गासै बेफोर अरनबारियानो जोंनि मोनसे मिथिंगायारि सम्पद नङा होमबा? आरो जों सुबुं माहारिया बे मिथिंगानि सम्फदनि सायावनो सोनारनानै थांनानै थाखायो माने गावसिनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो मिथि फ्रायनो बुथुमनानै ओ गावनि नांगौखौहाय सुफुंनानै लायो नङा होनोमबा?
औ औ नगौ।
औ आरो आथिखालावहाय बैफोरबायदि मिथिंगायारि सम सम्पदफोरखौ हाय जोङो खायफा ओ खहा जानायखो खौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
बेफोरो जोंनि गासै ओ जों सुबुं माहारिनि मावनायनि गेजेरजोंनो जों खहाबो खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनो।
औ थारैनो नोंथां।
बेबायदिनो जोङो हायाबो थ' जोंनि मिथिंगायारि सम। पट जेराव जेराव जोङो आथिखालावहाय ओ हा हाया हाखौबो जोङो गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनबाय जेरै जोङो हायावहाय गोबां बिबांनि रासायनारि हासार बाहायनानै। बेयावहाय ओ फस सल दिरहुनो जेराव जोङो नङा होमबा। जेराव जों माइ आब बाद मावा मानो बेयावबो जों आथिखालावहाय रासायनारि हासार होयो। आरो मैगं थाइगं गायनायावबो जोङो गोबांथार फसल मोननो थाखाय जोङो नांनायनि बारा रासायनारि हासारफोरखौ होनानै ओ आबादखौ मावनाय जायो जायनि जाउनाव जोंनि बे मिथि मिथिंगायारि सम्पद हाया माने ओ देमेज गाज्रि जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। औ आरो बेबायदिनो जोङो मिथिंगायारि सम्पद ओ दै दैखौबो जोङो दैनि बेलायाव जोङो माखासे ओ गाज्रि गुबुंनाय खौ जोङो नुनो मोनो ओ जेरै जोङो ओ गोबां ओ दारिमिन बा कलकारखाना बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय जा ओ बै माखासे गाज्रि गाज्रि गाज्रि दै गेस गोनां दैफो फोराहाय बियोहाय अखानि दैजों सुस्रा लांनानैहाय माखासे दैमा बिलोफोरावबो गोरोबहैनानै माखासे बिस गोनां दै दैया गलाय मोन्देर जानानैहाय जिब जुनारफोरखौ जिब जुनारफोरा खौ लोङोब्ला बा मानसिफोराहाय बै दैमाफोराव दुगैयोब्ला ओ दुगैनायनि गेजेरजोंहाय जोंहा बेवहाय माखासे बिगुरनि बेरामफोर जानो हमदों लोगोसेनो जिब जुनाराबो माखासे बेराम बेरामखौ भुगिनांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। औ
नंगौ नोंथांनि जि फोरमायथिनाय नङा होमबा। बेनि गेजेरजों आंबो दा गोबांथार बुजिनो हादों बा मोनदां हादों दा नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों। ओ मिथिंगायारि सम्पदआ जोंनि थाखाय खुब। ओ मोजांमोन दा जोंनि सुबुं मा हारिनि ओ आदाद लानो रोङै बा थाल लानो रोङैयावहाय बा जोंनि गियान गैयैयावहाय जोङो दिनै मिथिंगानिफ्राय मोननाय जोङो जेफोरनेखि सम्फद नङा होमबा बैफोर सम्फदफोरखौ जोङो ओ फोजोबना लानोबो गोनां जानानै फैदों लोगोसेयैनो आरोबाव जोंनि थाखायनो जों गावखौनो गाव खैफोदावहाय खोख्लैना लानो गोनां जादों आरोखि नङा होमबा थ' दा जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों जे मिथिंगायारि सम्पद खौ जों मोजाङै बाहायनो रोङैयावहाय जोंनि मिस इउस। खालामनायनि जाहोनाव जों जेरै दिनै हाखौहाय जों गाज्रि खालामना लादों नङा होमबा दा जों नांगौनि बांसिन फसल मोननो लुगैनानै नङा होमबा जाय आबादखौ जोङो मावदोंमोन बै आबादनि सायाव हाय जोङो गोबांथार बिबांनि रासायनारिक हासार फोर होनानै आबादखौ मावनो सेस्था खालामदोंमोन नङा होमबा बै सेस्था खालामनायनि नाजानायनि जाहोनावनो जों दिनै हाखौबो माने गेब्रें होनानै लानो गोनां जादों आरो। जाउनाव जोङो उननि समफोरावहाय मावहैयोब्लाबो बैफोर हायावहाय जोङो मोजां फसल मोननायबो जानो हागौ आरो नङा होमबा बा जोङो बैफोरबायदि केमिकेल लाइनि रासायनिक हासार बाहायाबालासिनो जोङो मोननायबो नङा जाहैनो हागौ आरो। थिग बेफोरबायदिनो आरोबावदों नोंथाङा जे फोरमायथिबाय नङा होमबा दैनि बेलायावहाय दा दैयाथ' जोंनि सुबुं माहारिनि बा जिब माहारिनि आ बयनिबो आंगोसिन होननानैबो बुंनांगोन नङा होमा बेखौबो दा जोङो दै नङाब्ला जोंजों जिउआवहाय थांना थानो हाखायानोखा। बेफोरबायदि ओ माबाखौ जिफोर गोनांथि मुवाफोर बैफोरखौबो जोङो बिस महरै खोलैना लादों जेरैनोखि जों आबाद फोथाराव बाहायनाय जोंनि मेडिसिनफोर होनाय नङाहोमबा ओ जाउनाव ओ दैमा-दैसाफोरावहाय गोग्लैहैनायनि जाउनाव जिब-जुनारफोरा लोङोब्ला बैफोरनिफ्राय आ खैफोद गोनां महरै नोंथाङा दहाय माखासे एगजामपोलबो होलांखाब नङा होमबा थिग बेफोरबायदिनो बायदि बायदि खोमनि बेमारा नुजाथियो आरो दा आरो बि जों लोगोसेनो आरोबाव जोंहा मा ओ गिदिद गिदिद इन्डास्ट्रिफोर कल कारखाफोर फसायनायनि जाउनाव बैफोरनिफ्राय जेफोर ओंखारनाय मैला गोनां दै बा बिस गोनां बेसातफोर दैफोर बेफोरो माने लैथो-लैथोमा, दैमा-दैसाफोराव गोरोबहैनानै बैफोरावहाय थानाय आ मि जुनार जिब जुनारफोराबो माने जों सुबुं माहारिनि अगियाननि थाखाय माने खैफोदजों भुगिनो गोनां जाहैदों आरो नङा होमबा थ' बेफोरबायदिनो जोङो दिनै थिंगायारि सम्फदफोरनि सायावहाय मोजाङै आफदाल लानो रोङैयावहाय जोङो फैबाय थानाय उननि समफोरावहाय गोबांथार ओ जेंना जेंगोना बा खैफोदफोरजों जोङो भुगिनो गोनांबो जाहैनो हागौ बेखौहाय माने आं मोनदांहरदों आरो नङा होमबा नोंथां? दा जों जेरैबायदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्फदफोरखौनो ओ जोङो मोनदों होननानै नाङा फाङा ओ गोनांथार गैयै खामानिफोरावबो जोङो नांगौनि बांसिन बाहायनाय बा ना नांगौनि बांसिन आद्रियै ओ खा मनानै दोननाय नै बेफोरो माने जोंनि थाखाय खुब साननो गोनां आरो दा फैबाय थानाय उननि समफोरावहाय जोंनि जायफोर यां जेनेरेसन नङा होमबा उननि जेनेरेसन बैसोरबायदि बिथांमोना माने बे
बे जाथाइजों बुगिहैनो गोनां जागोनखौ माने आं नुहरदों आरो। मा मावोब्ला संरैखा खालामनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो?
अ। खोब गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम सोंथिनि थाखाय। दा जोङो ओरैनो बुंनो थाङोब्ला मिथिंगायारि सम्पदनि सायाव जों संरैखा खालामनांगौब्ला जोंहा जोङो जिबि माहारिनि गेजेरावहाय स्रेस्थ' बा गियानिसिन होनना बुङोब्ला जोङो सुबुं माहारिखौनो जोङो फोथायो। बा मिथियो नङा होमबा। दा बे हिसाबै जों जेब्लायबो बबेबा मोनसे मिथिंगायारि सम्पदखौ बाहायनायनि आगोलै जोङो जों सानग्रोनांगोन जायो आरो बा जोङो नांगौनि बांसिनै जाय मुवा फ्रा जोंनि थाखाय गोनांथि थिजौखा बैफोरसिमखौल' जों बाहायनानै दोननाया जोंनि थाखाय मोजां आरो दा जेरैबायदि फर एगजामपोल जोङो हायावहाय आबाद मावनानै जायो जों सोलियो नङा होमबा दा बैफोरबायदि आबाद फोथाराव जोङो नांगौनि बांसिन आ केमिकेलफोरखौ इउस खालामाबालासिनो जोङो नांगौ जखानि ओ जोंनि जिफोर मिथिंगानि बिखायाव थानाय ओ मोसौ मैसो बा गोबोरखि बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय हासार जोङो ओ खानस्रि हासार बिलाइ गेसावफोर गुबुफुफोर बिसोरनिफ्राय बानायनाय हासार नङा होमबा बेफोरखौ जोङो बाहायोबोलानो जोङो माने जोंनि आबादखौ जोङो मोजाङै लाखिनो हागोन आरो स' नों नांगौ बायदियै जोङो बैफोरखौ होनो हानांगोन बाहायनो रोंनांगोन अब अब्लानो जोङो हा गेब्रेंनाय बा हा गुबुंनाय खौ जोङो लोबथानो हागोन आरो थिग बेफोरबायदिनो आरोबाव बेनिफ्रायनो जिफोर जों आ रासायनिक हासारखौ बाहायनायनि जाउनावहाय दैमा दैसाफोराव दैफोरा बोहैनानै गोहैख्लायलाङोब्ला बैयाव दैमा दैसा बा लै थोफोराव थानाय आ जिब जुनारफोरा बा नाफोरा बेफोरखौ जानायनि जाउनावहाय गोबांथार बेरामजों भुगिनो गोनां जायो थैनो गोनां जायो बा आ ओ मो बेमार आजार जो ओम बुगिनो गोनां जाहैदोंमोन नङा होमबा थैनोबो गोनां जादोंमोन नैबेफोरनिफ्राय संरैखा मोनोब्ला जोङो बै रासायनारिक हासारखौ बा रासायनिक हासारनि सोलायै जोङो बै बानायनाय हासार जेरैनोखि जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनना नङा होमबा जिब जुनारनि खि हासुदै दंफां लाइफांनि गेसाव गोफोन बैफोरजोंखौ बाहायोब्लानो जोङो माने बेफोरखौबो जोङो रैखाथि होनो हागोन आरो दा बेजों लोगोसेनो जोङो दिनै मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्फद बिफां लाइफांखौबो जोङो दिनै दाम गोसा गोसा मोनो होननानै गोबांथार दानफाय दानफाय फाननायखौ जों नुबाय थादों दा बैफोरखौबो जोङो बिफांफोरखौ दानफायाबालासिनो ओम संरैखाथि होलायोब्ला जाहाथे आ फांसे बिफां दानफायनायनि आगोल जौसे दाद बिफां गायोब्ला अब्ला जोङो माने गोबां थार मिथिंगाखौ जों बा आ बेफोरनि सम्पदखौ जोंङो रैखाथि होनो हा